अ नोंथां आं नोंनिखौ नांथा नांथा खोनागासिनो नोंथां अ नोंथां आं खोनादोंमोन नोंथां
हेल'
अ नोंथां आं खोनानो मोनदों नोंथां हेल' हेल'
औ खौना
अ नोंथां आं खोना खोनागासिनो नोंथां अ नोंथां हेलौ
औ दिनै बिदिब्ला नोंथांसिम औ
औ खोनानो मोनदोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादों औ दासो खोनादों
औ
आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालाम नाय जादोंमोन। नोंथाङा
औ नोंथां सावराय जागोन सावराय जागोन।
औ नोंथां नोंथानिखौ नांथा नांथा खोनागासिनो नोंथांव आङो। खोनादोंना नोंथां?
दालाय माबायदि खोनाखो? खोनादों।
औ औ औ औ।
दा मोजाङै खोनाबायबा?
अ अ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय।
बिदिब्ला दिनै आङो माने न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सायाव दिनै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांनिसिम। बिदिब्ला गिबि औ बिदिब्ला गिबियावनो आं फंनैसो नोंथांनिसिम खोन्थाना होग्रोनोसै
औ नोंथां।
गिबियावनो गोदो गोदाय सुबुं माहारिया संसार एबा रायजो जानो सोलोंबोनायनिफ्रायनो सुबुं माहारिया न'आव फिसिनाय बायदिसिना जिब जुनार लानानै गावनि न'खरखौ
औ।
हुंथानाय एबा रांखावरियाव अ हेफाजाब होनायजों लोगोसे जेरैबायदि न'आव फिसिनाय मोसौ बायदिसिनाखौ फिनानै औ। न'आव फिसिनाय मोसौ जेरैबायदि मोसौ हालुवाखौ आबादनि थाखाय गोदोनि दिनाव गोनांथारमोन।
औ।
जेरैबायदि आबाद मावनो थाखाय जों मोसौ गैयाबानो आबादखौ मावनो हायामोन। आरो जों मोसौनिफ्राय मोननाय जा गोबोरखि बेखौ बाहायनानैबो जों गाव गावनि आबादखौ मोजां खालामनो हायोमोन। जोङो आथिखालाव बाहायनाय रासायनारि हासारखौ बाहायनायनि सोलाय जों मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखि एबा बोरमा बायदिसिनानिफ्राय मोननाय गोबोरखिखौ जों आबादाव सारनानै होयोब्ला जोंनि आबादा मोजाङैनो जायो। बेनि अनगायैबो जेरैबायदि मोसौ गाय मोसौ गायनिफ्राय मोननाय गाइखेरखौ जों लोङो आरो बेखौ जों फाननानैबो जों रांखावरिखौ एबा रांखावरि आरजिनायाव हेफाजाब मोनो। गाइखेरनिफ्राय जों गोबां जिरादखौ बानायनो हायो जेरैबायदि गायखेर दाखा, पनिर मिस्थि बायदिसिनाखौ जों गाइखेरनिफ्राय बानायो।
औ।
गोदो गोदाय समावथ' सुबुं माहारिया न'खराव जेरैबायदि फिसिनाय जुनार मोसौ, बोरमा, अमा आरो बेनि अनगायैबो गुबुन फारसेथिं दाउ, हांसो, फारौ बायदिसिनाखौबो गोबां फिसियोमोन। आथिखालावबो जों बेफोरखौ गोबांनि न'खराव फिसिनायखौनो नुनो मोनो जेरैबायदि बोरमा मा बेखौ जों फिसिनानैल' जाया बेखौ जों फिसिनायजों लोगोसे बेखौ मोजाङै जोथोनै लानांगौ जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव बोरमानि थाखाय जेरैबायदि जों दंफांनि बिलाइ आदार गुन्दै बायदिसिनाखौ जों बोरमानो होनो नांगौ मानो होनब्ला जों जिब जुनार फिसिबाल' जाया बेखौ जों सुबुं माहारिया मोजाङै जोथोनबो लानांगौ बिनि थाखाय बिसोरनो मोजां थाग्रा न' जगायनानै होनांगौ अखा बोथोर एबा गोजांनायनि थाखाय बिसोरनोबो सुबिदा होनो नांगौ जों बोरमा मासेखौ दिनै फाननो थाङोब्ला गोबां रां खामायनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों बेफोरखौ फाननायनि अनगायैबो जों खायसे फोरबोफोराव जों जमानो न'नि एबा खाथि खालानि मानसिफोरजों लोगो नांनानै बेखौ ज'नो जालायनो हायो आरो जेरैबायदि गुबुन जेरै जों अमा अमाखौ फिसिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो
औ
जेरै मासे अमाया बोसोराव
बार'था एबा दसथा फिसा होयोब्ला जों बेखौ हाथाय बाजाराव फाननानैबो जों गोबां रांखावरि आरजिनो हायो
औ औ नंगौ
आरो बेखौ बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि मुंदांखा जाग्रा बेदर होनोब्ला अमा बेदर बेखौ साफ्रोमबो सुबुङानो जानानै मोजां मोनो जोङो केजिआव बायनो थाङोब्ला अमा बेदरनि बेसेना ब्रैजौ ब्रैजौ बाजि गाहामसिम थाङो सम लानानै सम दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
नोंथां दाथ' जोङो नुनो मोनगासिनो नङा होमबा नोंथां न'आव फिनाय होमबाथाय जोंहा दाउ दाउ मोनो हांसो मोनो अमा मोनो बोरमा मोनो मोसौ मोनो नङा होनबा नोंथां दा जिबायदि बुंबोबाय बेफोरदि गासिबो सैथो दा बेफोरनि बेसेनाबो बांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां आगोल जिबायदि बेसेन टेनाव जोङो फाननानै रां आरजिनायमोन दा बेफोरबो दाबो बेफोरबायदिनो जोंबो हायो फाननानै रां आरजिनो होमबाबो दा दानि बेसेना बांनो हमबाय गासिबो दा नों अमा बेदरनि बाथ्राखौनो होनदोंमोन नोंथाङा जे ब्रै जौ बाजि बा ब्रैजौ होनानै दा बे दा गासिबो राङा बांनो हमबाय आगोल जिबायदिमोन दा बे बेफोरबायदि नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां आं
औ नंगौ
दा जोबोर खम जालांबाय बेफोरो नोंथां
औ नंगौ
नोंथांमोन जा बेफोरबायदि आरो न'आव फिनाय मा मा जुनारफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनबा?
औ हागोन जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो जेरै मोसौ अमाखौथ' बयबो न'खरानो लाखायो बेनि अनगायैबो बोरमा दङ आरो बोरमा मेन्दा दङ आरो न' आव फिसिनायजों जुनार होनोब्ला जेरैबायदि खायसेया न'खर बेंनो थाखाय सैमा बायदिसिनाखौ फिसियो
औ औ औ।
आरो बेनि अनगायै दाउ, हांसो, फारौ बेफोर बायदिखौ जों जोंनि खाथि खालायाव फिनायखौ जोबोरैनो नुनो मोनो।